हेलौ औ खोनादों नोंथां।
औ बुं
औ गोदान मोनाबिलिनि गाहाम हामग्लायनायखौ नोंथांसिम जासिग
औ आंनिफ्रायबो जासिनाय थाबाय।
औ। आं दा नोंथांजों मोनसे टपिक रायज्लायनो सानदों दा बेफोरनि बागै आं दा नोंथांनो मानि थ' पिगै जों रायलायनो सानदों बेफोर बाग जे बुंनानै होलांनि नोंथांनि सिगाङाव ओ दा जों टपिकखौ रायलायनो सानदों ओ नोंथाङा केमेरामेन माबाफोर ओरैनो माबाफोर लाइनाव एबा माबाफोर आर्टिस्ट एबा ओ गोबां खामानिफोराव मा मायाव ओरै मावो नों आ बेफोरनि बागै एसे गुवारै फोरमायना होदो।
औ आंथ' दा नो केमेरा खेबनायबो खामानि मावो आरो ओमफ्राय ओरैनो एसे एक्टिंबो बानायो आरोना। गेजेर गेजेर जाखिनि हायो ओरैनो एसे एनै खालामो आरो निजा पार्सनेलि आरो इउटुबनि थाखाय।
औ ओरै नोंथाङा ओ औ नोंथाङा ओरैनो आर्टिस्ट महरै ओरैनो आर टिस महरै मा खामानि मावदों एबा मुभि ना ना मिउजिक एलबाम ना बेफोरनि बागै नोंथाङा मा मबेयाव खामानि मावदों मा मा मिउजिक एलबाम ना ना भिडिअ बेफोरनि बागै एसे फोरमायना होदों नोंथां ओरैनो आरो बेजों लोगोसे मा रलाव लानाय बेफोरखौबो एसे फोरमायना होदो।
थां आं दा आर्टिस्ट हिसाबै आं ओरैनो मिउजिक भिडिअ' बानायदों आरो ना।
औ नोंथां।
भिडिअ' जेनेबा दाख्लै बावै-बावैसो रिलिस जाखांबाय मिउजिक भिडिअ'आ। बेयाव उम एक्टर लादों बेयाव सानै एक्टरनि आरो सासे लोगो आंनि लोगो जादों ओमफ्राय आंबो जादों
औ आ ओमफाय बे आ नोंथांमोना दे दाख्लै आ था दाख्लै थांबाय बे मोनसे एलबाम मिउजिक एलबाम लाबाय नोंथांङा ओरै मोनबेसे मिउजिक भिडिअ बानायखो आरो बेजों लोगोसे? आ हिर' आरो हिर'इनखौ सोर सोरखौ लाबोआमोन नोंथांङा?
औ आंङो मोनब्रै मोनबासो एलबाम बानायबाय निजिनि इउटुब चेनेलाव
औ।
आरो ओ एक्ट्रिसफोरखौ खाथि खालानिनो लाबोनाय जादों बिसोरबो एसे रोंखा राखा। बिनि थाखायनो बिसोरखौ लाना फैनाय जादोंमोन आरो। खानैमोन सानैमोन बिसोरो औ।
नोंथांङा ओ दाादि मिउजिक भिडिअ खामानि मावबाय आरो नोंथांङा बेफोर मिउजिक भिडिअ बानायनायाव ओरैनो। गाव गावनि गोसोखौ नोंथांङा माबायदि मोननाय आरो आ रायजो राजानिफ्राय माबायदि अनसायनाय मोननाय आरो माबायदि गावखौनो नों दा माबाददि सानना लादों दा गोसोआव?
औ आं मिउजिक भिडिअ बानायनानै जोबद मोजां मोनदों। आरो सुबुंफोरनिफ्रायबो अनसायनाय मोनदों आरो थुलुंगाहोदों आरो इनोसै मोजांसिन बानायबाव साबसिनबाव बानायलांबाय था इयुनाव आरो बिदिनो सापर्ट मोनदों आरो ना बिदिखायनो आं बानायलांबाय हागोन हानाय मानि बानायनो लुगैयो आं मोजां मोनो एलबाम मिउजिक भिडिअ बानायनानै
औ आरो आं नोंथां औ आरो आं नोंथांनाव सोंबावगोन आ नोंथांङादि दा मिउजिक भिडिअ बानायदोंबाय बेफोरखौ जायबाय प्रदिक्स बानायो आरो। बे फ्रदिउसखौ सोर बानायनाय आरो नोंथांमोना जा सुटिं बानायनाय मिउजिक भिडिअखौ बानायनायाव सानबैसे जों जों ओरैनो इद्रिगजों खौ लानानै एबा मिउजिक भिडिय' एक्टिं बानायनानै लानानै ओरैनो सानबैसोनि गेजेराव नोंथांमोना इउटुबाव सिनेलाव एगारनो हानाय
आं जोंनो मेक्सिमाम साननै नांदों बे भिडिअखौ बानायनायाव ओमफ्राय आरो आंबो केमेराखेबो ओमफाय ओ आंनि लोगोखौ खेबनो थिनदों बाव भिडिअ' ओमफ्राय जेराव आंनि सिन गैया बाव आं आंनो केमेराखौ आंबो खेबदों
औ।
औ आं हारसिंङै हेन्देल खालामथदों आं प्रडिउसखौबो आंनो खालामदों रावबो रडिस खालामाखै आंनो खालामदों खरसाफोरखौबो आंनो होजोबदों
औ बेजों लोगोसे बे बे मिउजिक भिडिअनि गेजेरजों ओ ओरैनो रां एबा आ बाजेटआ ओरैनो बेसेबांसो खारनाय नोंथांङा बेफोरखौबो एसे फोरमायना होदो।
उम टटेलि बुंनो थांङोबा आंना इयाव निजा केमेरावनो थाखाय खानाय खायसो। एसे खमावनो जादों ओरैनो टटेलै सेभेन थावजेन थांदों टटेल जानाय बिदिनो गारि थाव सोनाय आरो बायदि बायदि खरसा
औ।
ओरैनो सासे मानसिया जेबो जगार गैखायाबा। टटेलि टुइन्टि थावजेनसोआ नांगोन ओ ल' बाजेटनि मिउजिक भिडिअबा
औ
गान्दो लाबदो मिउजिकदो लाबदो।।
औ
प्रफेसनेलि बानायबाथ' गोबां रां थांङो
औ नोंथांङादि दा ओ नोंथांङादि दा केमेरा मेम'रि खेबो आरो मिउजिक भिडिअबो बानायो बेफोरजों लोगोसे ओरैनो गुबुन गुबुन जायगायाव नोंथांङा ओ केमेरा हिसाबै केमेरामेन हिसाबै गुबुन जायगायाव आ फिलिम सो फिलिम एबा फुलमुभि एबा सवर्त आरो माउजिक भिडिअ'नि एलबाम ओ नोंथाङा खेबनो लेंहरब्ला एबा बेफोरबायदियाव नोंथाङा
निस्सय आं थाङो आगोलाव खेबखांबाय आङो टु इयार्ससो जाबाय। फिलिम मोनसे ओ आं खेबदोंमोन सासे प्रडिउसारनि आन्दाराव उम बेनिफ्राय आङो पेकेज हिसाबै लादोंमोन बेनि प्राइसखौ ओ पेकेज हिसाबै आङो गोदान हिसाबै आङो बिगिनार हिसाबै। ओ फार्स्ट फिलिम खेबजेननाय नालाय आं थारटि थावजेन नावनो खालामना होदों बिथांनो। बिथाङाबो बुंबाय आं मोनसे फिलम दिहुननि नोंथाङा खेबना होदो। गाव नोंबो एक्सपिरिेन्स गोदान मोनगोन। बे प्रदिसारा बुंबाय नालाय उम बे खेबनो थां थांबाय बिथांनि थिननायाव आंबो गोसो गुदुंखा नालाय
औ
उम बे फिल्मा आरो रिलिसबो जानानै थांबाय। जोबोर मोजाङैनो जादों अनसायनाय मोनदों जोबोर
ओ नोंथाङा ओमफ्राय बे मोनसे मुभि फिल्मखौ नोंथाङानो इदित बानायबाय नोंथाङानो साफायबाय केमेरा मेन जाबाय बेफोराव ओ नोंथाङा ओरैनो गोसोआव एबा सोर खौबाफोर आरटिसनि आर्टिस्टखौ लानानै उन्दैनिफ्राय गिदेरसिम लानानै नों थाङा खेबनाय एबा इडिटिं एबा पस्टारिंनि खौ लानानै नोंथाङा माबाफोर ओ भइस होनाय एबा इडिटिं बानायनाय माबाफोर प्रब्लेम एबा माबाफोर डाउट मोनदोंमोन नामा नोंथाङा?
औ जेबोथ' दाउड मोनाखै ओमफ्राय किसुमान आर्टिस्ट थायो बा बांद्राय रोङा आरो ना बि गोदान हाबजेननाय बिसोरना माने फस्थाव बिमाव एसे प्रब्लेम जायो। ओ बुंनो हाया मोजाङै बिसोरनो खोन्थाना होनो गोनां जायो आरो फोरमायना होनो गोनां जायो। बेयाव एसे टाइम लायो आरो आरो लाफ फफ्लेबाय थानो जायो गोदान गोदानै
उम आरो ओ नोंथाङा ओ दा गुबुन ओ जेनेबा हाबा जेनेबा सोरनिबा बारडे सोरनिबा ओ गुबुन गुबुन जायगायाव ओ नोंथाङा हाबा बा माबा बेफोर बायदि बायदि जा बायदि बायदियाव लेंहरबाबो केमेरामेन हिसाबै आरो हाबायानो जा मायानो जा बेफोर यावबो नोंथाङा खेबनायनि बाहागो लायो नामा?
औ आं जायखिजाया इभेन्ट जा जेरावखि जाया मानो जायखिजाया आंखौ इनभाइट खालामबा आङो थाङो खेबनो जिखुनुआनो जा खेब मा बायदिसिना खेबनो गोनांबा थाङो आरो फट'सुट भिडिअ' सुट आरो बायदि बायदि।
औ नोंथाङा ओरैनो औ नोंथाङा ओमफ्राय बिदि हाबा ओ हाबाखौ लानानै एबा हाबायावनो नोंथांखौ जायबा कन्टेक ओ लेंहरबाय एबा लेंहरनाय लेंहरा ओ दालाल एबा दालालफोर थायो नामा नोंथाङा?
आंना बिदिथ' दालाल थाया डाइरेक्ट कनटेक्टबो खालामो न'खरनिफोरा जेनेबा ओमफ्राय बिदिनो सोरबा आनदाराव थायो दालालबो बिदिनो सायाव जाग्राबो थायो औ माने गाव हाबाखौ ला खिगोन ओमफ्राय आंखौ खामानि मावनो होगोन बिदि एसे टाइप
औ थायो किसुमान थानायालाय आरो बेजों अ बेजिं औ औ आरो बे बेजों अ आरो बेजों लोगोसे जेनेबा हाबायाव लेंहरबाय साफायैबाय नोंथांखौ अ बे हा हाबायाव नोंथाङा ओरैनो बाज इखौ मा सिस्टेमै लानाय जायो इदितबो बानायो आरो इदिटजों लानानै नोंथाङा केमेरामेन हिसाबै खेबैनाय हिसाबै मा सिस्टेमै रां एबा बाजेटखौ लानाय जायो नोंथाङा
आं एक्सुलियो ओ आं प्रेक्टिस हिसाबै लायो जा खानसे खानै जा ओ माबाखौ होननानै जेनेबा मानसिनि रायज्लायनाय आरो ओ बाजेट दंना गैया बिथाङा बाय एसे
औ औ
ओमफ्राय ओरैनो ओरैथ आङो पारदे सिसतेमै खान्सेयाव टेनके लायो हाबानिफ्राय सुदबा ओमफ्राय खाननै दे मोनसे पेकेज खालामना होयो आङो एसेखम औ
औ ओमफाय बेफोर ओरै आ हाबाफोराव खेबनायजों लोगोसे से माबाफोर ओरैनो ओ नोंथांना गासै जगानो आ ओरैहाय हाबायाव खेबोयोब्ला जेनेबा आमब्रेला आमब्रेला थायो थिग बेबायदिनो लायट सायत थानाव ओरैनो सब गावनि नोंथांनि निजानि नामा?
औ आंनि निजानिनो आरो लोगो एसिसटेन्ट लांफानो गोनां जायो बाव थांनायाव हारसिं हाया बेखौ हेन्देल खालामनो बेनिखायनो एक्सिसडेन्ट खानै नांथारगो
औ
औ दा
दा नोंथाङा अ आं जाखिनि सोंदाङा नोंथांनाव आं जाखिनि सोंबाय गासैबो नोंथाङा फारि फारि खोन्थालांबाय आरो नोंथाङा आ माबाफोर होननो गोसो दंब्ला नोंथाङा सोंनो हागोन
औ नोंथाङा दा र' नोंथाङाबोथ' खोनानो मोनदों एसे आर्टस्टआव रल खालामो होननानै नोंथाङा मा मा मा टाइपआव रल खालामबोखो खो एसे
अ आंबो औ नंगौ नोंथां आं रल बानायो आं बांसिन मोजां मोनो हाइस बिरेन रल लायो आं हाइस मानो होनबा आंथ' दा ओ सिगांं ओं बिलेन रल लायो आं सिगांनिफ्राय आं खामानि मावबाय आं खारसारलायनायाव आं जोबोद मोजां मोनो मानो होनबा आं गावखौनो गाव ओ बोल बिलेन रलाव लानो जोबोद मोजां मोनो आरो मानो होनबा आं सेथि आ फिल्माव गाजेनन्नाया टु थावजेेन बेसे से मोन बावबाय आं सिक्सटिन ना फिफटिन बिदियाव लादोंमोन सेथियावनो लादों आङो सोमदोन जोंना सोमदोन मोजां मोननाया खाना खाथियाव आं बेजों आगान होजेनदों आरो बिनि उनाव अ आगान होनाया गदाय गदानि उनाव आं आरो आखाइ होदों बिजोंना बिथां प्रबिन गयारिजों आ आंनो नांगौ आरो बेजों लोगोसे गयारि नबाव बेबो आ थैस थांस' बेजों लोगोसे आ आ आरो राहा थाबाय राहाया ओरैनो क्लिप आ बेजों लोगोसे आरो जौमोन जौमोनाव दं आरो आ आगोमा रुवाथि बेख आरो दा आं लिंहरबावदोंमोन माखासे खामानिानि थाखाय आं दा थांनो हायाखै बिनि थाखायनो नाय जादों आरो दा बेजों लोगोसे आं दा सशर्ट मुभियाव खामानि मावदोंमोन दा मावबोबाय थादों आरो इयुनाव आं खामानि मावगोन खौ आं सानबावदों आरो दा बेनिखायनो आं दा एसे बेस्थुआव दंथ'ययो नालाय बेनिखायनो आं दा एसे
औ औ नोंथां आं मोनसे कुइसन सोंबावनि नोंथांनियाव नोंथाङा दा रिल्स बानायोना नोंथाङाबो
औ औ नोंथां रिल्स बानायो
औ नोंथाङा मा टाइपनि रिल्स बानायनो मोजां ओ मोनो रमान्टिक मिनिक ना ओरैनो कमेडि बानायो एसे फोरमायना होादों आरो आरो भिउस फैयोना फैया नोंथांनि रिल्सआव आरो गोबां मानसिया अनसायनाा अनसाया नोंनि रिल्सआव
औ मोजां सोंथि बेबो ओ आंथ' दा ओ रिल्स ओ बानायनो होनोब्ला बांसिन आं रमान्टिक जेनेबा सेंग्रा एबा सिख्लाखौ बानायनो आं बांसिन लुबैयो मानो होमब्ला सिंगेरो बारा गाव गावनि एक्सपिरियेन्सखो। एसे दावर मोनमोन आरो माने फैया फैयामोन आरो बेनिखायनो आं सेंग्रा सिख्ला थानायबा एसे साबसिन हामसिन मोनो आरो। मानेबा सिंगेल जायोबा एसे दुयेलबा साबसिन हामसिननाय बारा। थिग मोना आरो माने आरो बेजों लोगोसे एसे दुख औ नायग्राफोराबो दुख दुखु मोन मोजां मोनो आरो आं इदि एसेबां ट्रजिडियाव बारासेबां आं एक्सपिरियेन्स मोना आरो मानो होनबा आं बारासेबां हानायमोन आरो जानाय मोना आरो। नंगौ। ओ सुबुंफोरा जायबा नायग्रा बेफोरोबो जोबोद मोजां होनदों मोजां मोन्दों आरो जादों होनो। निस्सय नोंथाङा आवगायलांबाय था आरो नोंथां नाय जायबा नायगिरि बिथांमोना आंखौ सापर्ट होबाय थायो आरो थुलुंगा होबाय थायो। बेनिखायनो आं आंबो नाजानायखौ गाराखै आरो बेनिखायनो आं दा रिल्स बानायखौ बानायबाय थायो आरो फिउआव फैयो बेनि थाखाय आं गोजोननाय मा आरो गोसोआव दं।
औ नोंथाङा आरो इयुनाव बारायलांबाय थागोन आरो ना?